हेलौ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
औ जाबाय ओ नोंथाङालाय जाखांबायना जों जाखाङा?
औ नोंथां आंबो जाखांबाय ओ नोंथाङा दाहाय मा खालामना दं?
आङो दा दायो माने ओंखाम जाखांनानै जेनेबा ओंखाम जां ओंखां जाखांनानै जेनेबा आङो दा मोजाङैनो जिरायनानै दं आरो।
औ औ।
आरो नोंहा मा खालामनानै दं?
दं नोंथां आं दा जिरायनानै।
नों थाङालाय मा खालामनानै दं?
दं दं जिरायना दं नोंथां। ओ नोंथांखौ खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ मोनसे बिबारनि आयदा लाना फैदों आरोना नोंथां। ओ जेरै जोङो बिबार खौबो जों खायफा बिबारखौबो जों ओंख्रि जानो हायो बा खायफा ओंख्रिखौबो जोङो माने फुजा थानसालियावबो होनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा आ बेनि बागै माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जेनेबा बिबार बुंबाथ' ओ बो बिबारनि बागै जेनेबा बिबार बुंबाथ' जोंना मोनसेल' बिबार गैया नालाय जेनेबा बिबारा थ बिराद ओ रोखोमनि दं नालाय जेने बा जोंना ओ जों जेनेबा ओ अरायबुन माने जेनेबा सानफ्रामबो नुनो मोननाय बिबारफोरानो जाहैबाय जेनेबा दाावदै बिबार आरो जेनेबा जबा जबा बिबार जेनेबा जबा बिबाराबो बिराद रोखोमनि थायो नालाय जेनेबा गोजा बा गलाब बा गुफुर माने बिराद खोमनि थायो नालाय
औ।
जेनेबा जोङो गलाब बिबार जेनेबा गलाब बिबाराबो बिराद ओ रोखोमनि थाया होमबा? जेनेबा गुफुर लाइक गलापि बा जेनेबा गोज बा इद दि गोमो कालारनि बा गोजा कालारनि थाया बा आरो आंनि नुनायाव जेनेबा जोंङ ओंख्रि जाग्रा बिबारानो जाहैबाय बारसिगि बिबार बा खारौखान्दाय बिबार आरो जेनेबा बारसिकि बिबार आरो खारौखान्दायाथ' बिराद माने बारसिकि बिबारा मोननै जोखो रोखोमनि थायो नालाय जेनेबा गुफुर आरो गोजा थायो नालाय
औ औ औ।
माने जानायनि माने ओंख्रि जानायनि हिसाबै माने जेनेबा गोजाया माने एसे गोखासिन जायो आरोना बांसि नानो आरो जेनेबा खारौखान्दायाथ' गोखा जाखायो नालाय ओ आरो जेनेबा जोङो आरो बिराद ओ बिबार दङ ओ जेरैखि जाया सानफ्लावार बेफोरदि दं आरो ना।
औ औ औ।
ओ एबार आं माने नोंथांनाव मोनसे से सोंनो नागिरो नोंथाङा मा मा जेनेबा बिबारनि बागै मिन्थिगौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओ आंबोथ' बेबा दिनो माने गोबांखौ मोनथिया जेरै बिबारनि मुंखौ माने जों बिबारखौ मोनथिगौ किन्थु माने मुंखौ माने मोनथिजोबा आरो जेरै गोसोआवबो थायाना नोंथां।
औ औ।
जेन'बा जोंथ' बिबार होनोब्लाथ' जेरै जोङो ओंख्रि जानायबो माने फाजा जानायबो बिबार दं नङा होमबा नों थां जेनेबा बिबार होनबाने जोङो मोन मोनसेल' बिबार बेबो नङा जेरै आं जों जेरै थानसालिफोरावबो होनाय आं बेफोर बिबारखौ बुंनो थाङो। जेरै जों थान थानसालियाव जोंनि थाखाय जोंनोथ' गोथार थानसालियाव जोंनो बिबार बावनो थाखाय जोंनोथ' बिबारखौ नांखाथारगौ। जेरै जोंहा फुजा होनाय समावबो जोंनो बिबारखौ नांखाथारगौ जेरै जोंङो बिबारखौ लानानै जों आखाइ फारनै खबजोबनानै जोंङो थानसालियाव बा फुजासालियाव जोंङो माने बोर बिनाय जायो।
औ नोंथां
औ जोंहा जेरै न'खराव जोंहा माबा मोनसे माने मेहेर दुंनाय जोंहा गोथार मेहेर दंनाय। जोंहा फुजा थायोब्ला जोंङो बेयावबो नांगौ जोंनो बिबारखौ जों जेरै मे हेराव माने बिबार माला सुनानै जों माने मेहेराव जों माने गानहोनाय बा गानहोनाय जायो जेरै जोंहा जेरैबा जोंहा माबा मोनसे मोजां खामनि मावनानै बा जों गोजौ था खो आव माने दावगालांनो हानाय जायगानि सोरबा सासे जोंहा मुंदांखा जानाय जोंहा जायगायाव बरायोब्ला जोंहा माने बेखौ माने जों बिबार जोंनो सारनानै जों बरायनायबो जायो। जेरै जोंहा बुंनो थाङोबा ओ खायफा ओ आरमि जोंहा आजिरा मोननानै फैनायखौबो जों माने बिबार लानानै जों माने-माने सारै-सारै जों बरायना लाना फैनाय जायो।
औ नोंथां।
जेरै जोंहा हाबाफोरावथ' जोंहा। दरा खैना जोंहा बिबार सोलायलायनायनि थाखाय जोंनो बिबार माला सुनो थाखाय जोंनो बिबारखौबो नांगौ जायो जेरै जोंहाथ' हाबा बेफोरबायदि हाबायावथ' जोंहा माने बिबार सारखायो नङा होमबा नोंथां। जोंनो बिबारखौबो नांगौ दानि जुगावथ' जोंहा जेरै हाब हाबा बुंनो थांबा जोंहा खैना बा हाबासालियाव थांग्राफोरा जोंहा खर'बो माने खानाय फेथरावबो जोंहा बिबार थ'नायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव।
औ नोंथां।
जोंथ' नोंथां बिबार बुंनो थाङोबा जों बिबार गायनाय जोंहा बिबारखौ माने बिफांखौ जों गायोबासो बिबार मोनो नङा होमबा नों थां जेरै जोंहा आं गायनायनि फारसे बुंनो थांबाय जेरै जों बिबारखौ जेरै गायो जेनेबा जों फासत आव जों गिबियावबा जों आं नारसारिफ्राय लाना फैनाय जायोंबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाना फैनाय जायो जों बे बिबारखौ गायनो थाखाय माने-माने जों हाखरबो जागोनबा जों ओ खलथा होनना जोंनि ओनसोलनि जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जों खलथाहोना बुङो आरो जेरै जों बे बिबार गायनायखौ खायफा खायफाया मने जेनेबा अन्थाइ एसे होनानै हा इसे होनानै बा हासार होनानै बेबायदि गायो जाहाथे माने रोदाफोरा थाबै खास्रायाबा जेनेबा थाबैनो माने बे गोजौ जाया जाथों होनानैबो जों बेबायदि अन्थाइखौ होनाय जायो। नोंथां जोंथ'बि बिबारखौ गायनायल' दोनबा जाया नङाना जोंनो थाखाय माने जों बिबारनि थाखाय जोङो जोथोन लानांगौ बिबारखौ जों बिबार गायखांना जों दै होनांगौ सम-सम दै होनांगौ जेन'बा बिसोर-बिसोर थाजिम मोननो थाखाय गायबा जेन'बा बे गोरान जायालासेनोबा एसे सिदोब सिदोब थायोब्ला जोंहा बिफांनि माने महर बा सेहेराया एसे माने मोजाङाव फैयो।
औ नोंथां
थ' जोंहा टाब मोनसे माने बाल्थिं नाजाय एसे माने ओंखारदों नङा होनबा आथिखालावथ' बेखौ बांसिनानो गायो बा न'नि जिरायनाय ओ आसालि खाथियावबो माने साजायना दोननाय जायो गायनानै ओरै जोंहा बिबारखौ बुं थाङोबा जोंहा न'नि लांगोना सेरावबो जोंहा माने गायोबाबो माने समायना नुयो जेब्ला बिबारा बारोब्ला ओ खायफा खायफा बिबारा जोंहा अरायमा बारनाय बिबारबो दं खायफा खायफा बिबारा जोंहा द' दाननि उनाव द' दानाव माने खनसे बा द' दानाव खनसे बेफोरबायदि बारनायखौबो जों नुनो मोन्दों बिबारखौ जै जों बिबारनि मुं बुंनो थाङोबा जेरै गलाब जबा, गेन्देमालि, अप पाराजिटा गर, चम्फा बिबार ओरै ओ नों थां आं माने बिबारनि मुंखौबो बारा गोसोआव गैया माने बावाना दंफैयो औ जोंहा ओरै ओ जों मोनथिनाय जायो जेरै खाटनन्दा बिबार होनना जों मिथिना मोनो
औ
जों माने सान बिबार होननानैबो मोन मिथिना मोनो अ खायफा खायफा बिबारा जेनेब बा साजायना दोननाय बायदि ओ बिबार बारिबो माने फुल दं नङा होम्बा नोंथां जेरै जोंहा ओ बेरा बायदि थायो बा बिलाइआ एसे गोमो गोमो बोथ थायो बा गोज जा गोजा बेफोरबायदिबो थानाय दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
खौ जोंनि माने न'नि माने लांगोनायाव बा लामायाव बेबायदि गायोबा जों जोबोद समायना नुयो जों जेरै बेरा बायदिबो जायो बे बिबारा
औ नंगौ
खायफा बिबारा माने बे बेराबाबो बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो खइफाया बारा बेनि गेजेरावनो आं बुंनो थाङो जेनेबा जों बिबारखौबो ओंख्रि जाग्राबो दं नङा होम्बा नोंथां? जेरै सेवालि बिबार बासकि बिबार बा थु ना बा ओ नोंथांमोननि ओनस सोलाव जेरै नोंथाङा जोंनिथिं थुखना नोंथांमोननि ओनसोलाव खार' खान्दा ना मा होनो?
औ औ खारौ खानदाय।
ओनसोलाव बेखौ माने थुखना बिबार होननानै मिथिना मोनो। जेरै ओह। गाम बारि बिबारखौबो जों माने अनला ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों बा जोंबो मोनजाफेरखांबाय। जेरै खोमा बिबार। खोमा बिबारखौबो जों माने अनला जायो जेरै आरो सजना बिबारखौबो खायफा खायफाया माने जायो खायफा ख खायफा बा माने जेनबा मोनजाफेराखै जेनबा जों नुनो मोनदों बा नुदों आरो बानायनायखौ। पकरा बानायनायखौबो जों नुनो मोन्दों जेनबा जों मोनजाफेराखै आरो बेखौ पकराखौ जों जानाय जायाखै।
औ।
जेरै जों माने ओरै आं बावहोलांबाय नोंथां। ओह जोंथ गोबाङानो जेनेबा सेवालि बिबारखौ अनला जायो खायफाया नाजों रदना जायो नङा होनबा।
औ औ नंगौ।
मोजांबो मोनो बेफोर बिबारखौ। ओरै बिबार बुंनाय लोगो लोगोनो जों जे बै साजायना दोननाय बा जों थानसालिफोराव बावनाय बेफोरलसो बिबार नङा। जेरै जोङो जोगोनार बिबारनि बिबारखौबो जों माने दावदैजों एवना जानाय जायो।
औ नंगौ।
बेसर बिबारखौबो जों जानाय जायो। ओह बेसर बिबार जानाय होनाय लोगो लोगो नों बिथां आं मोनसे गोसोआव फैदों जेरै नोंथाङा ओह मोनथियोना जेनेबा अप्राजिथारा-अप्रााजिता बिबारा बा बिलाइआ जोंनि माने देहानि थाखाय माबाफोर ओह मदद होनाय बा खामानियाव जानाय माने मोनथिगौ नामा जेनेबा जायो होनना मिथिगौ नामा नोंथाङा? बे अप्राजिथा बिबारनिफ्राय।
मिथियामोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हा फोरमायना होनो हागोन जेरै आथिखालावथ गोबां माने ओह जोंहा बोराय बुरै बा जोंहा जेनेबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जायो नङा होनबा।
औ नोंथां।
आखाइ सानाय बा आथिं आखाइ मिजावनाय बेफोरबायदिथ' जाखायो आथिखालनि जुगाव जेन'बा बे बिबारखौ माने ओ आं नुनो मोनदों बा मोनजाफेरदों ओंखाम संनायावबो जों माने होनायखो जों नुनो मोनदों बा बेनि बिलाइखौ ओ माने फुंनि समाव माने खानानै स्र' सु स्रानानै माने बेखौ माने दैजों माने गोदौ ग्लब होनानै माने साहा बादि लोंनायखौबो जों माने नुनो मोनदों आरो जोंबो मोनलों फेरदों आरो।
औ नोंथां
जेनेबा बिबार होनाय लोगो गो लोगोन बा ओंख्रि जानायनि बुंनाय लोगो लोगो आं बेखौ माने गोसोआव फैदों आरो नोंथां। फ्राय नोंथां जोंहा सावरायै सावरायै जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां
सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो।
औ आंबो
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।